खबरा मोजांबा नोंथांना।
औ मोजांङानो नोंथां नोंनालाय?
आंनाबो दङ दे थिगानो बरथमान। नोंथां आजिखालि बिराद बेस्ट थारना?
बेस्थलाय एसे बेस्थ आरो खामानिफोराव मावनो गोनां जायोना।
अ आथिखालाव उम आथिखाल माने कल हरबांनाय नोंथांनिफ्रायबो फाया आंनिफ्राय थाङा।
नोंथांना रावा एसे दानजा दानजा फैदों माने।
अ आंना नेट इसुसो नामाथाय।
औ एसे मोजां फाइदो दे एबार एसे गोसायै बुंबानो जाबाय आथिखालाव नोंथाङा सोंदों आथिखालाव मा खालामबाय दं बिदि सोंदों न।
माने अ नोंथाङा मा खालामो दा जेनेबा?
अ आंथ दा दिडिलिभारि खामानि मावगासिनो दङ।
आतसा आतसा।
ननिफ्रायनो गोजानाव गुवाटी गुवाटी। ताउनाव टाउन माने सिटिखोनो होनजायो आरो। औ गवाहाटीयावनो थाथयो रुम लानानै भारा।
अ।
उम भाराया दुइ हाजार लायोमोन आगोलाव नै मासाव थामजौ बारायदों दुइ हाजार तिनसके लानाय जादों आरो।
औ।
दा सानदै।
दा ओमफ्राय कारेन्ट बिलफोरा गाव होनांगौ ना बिसोरनिफ्रायनो जायो।
औ नैबे जोंनि थानाया माबलिकआनो होयो होननायालाय खिन्थु बेलेगाव थांब्लाथाय बेलेगा होनो गोनां जायो आरो। बेलेग रुमफोराव इदि थायो आरो गावबा गावनि रुम। खिन्थु नैयाव दा मालिकआ जोंनो स्लिटार होआखैलै।
आ आ
लगायना होयैखाय तारमाने मालिकानो होनो गोनां जायो आरो
आ
नोंगौ नोंथांङालाय मा बा सान्दै
आङो दा आथिखालाव मोनसे कर्स लागासिनो इ कर्स आ जाबाय इ माने फोरोंगिरिफोरनि मोनसे कर्स माने डि एल एड‌। होनना बुङो। बे दि लेद कर्सखौ लागासिनो आंदों उम ओइ माबायावनो थाङो नलबारियाव थाङो
औ नलबारियाव ननिफ्रायथ' माथो नोथां नोथांनिया गोजान जायो बहा थायो नोंलाय ओजा रुमपुर लायोनाय ना बहाबा थायो?
आगोलाव बेयाव सोंदोंमोन सार सासेखौ हस्टेल दङ नामा होननानै खिन्थु आगोलाव दङमोननो इनिफ्राय दा जोंनि समाव गैया जाहैबाय हस्टेल थानायबारा आङो हस्टेलाव थागोन सानदोंमोन दा हस्टेल गैया नालाय रुम भारा लायो ओमबाबो रुम भाराफोरा एसे बांद्राय थाङो माने
औ
बे जाहोननि थाखाय आङो ननिफ्रायनो दायो आपडाउन खालामबाय थायो सानफ्रोमबो
अ नोङो जयनिंनिफ्रायनो नों ननिफ्राय आप डाउन खालामो होमबा?
अ ननिफ्रायनो आप दाउन खालामगासिनो आं दा
अ आं आंलाय माथो साननैसो माबा इउनाव थानाय होननानै खोनादोंमोन आङो नोंथांखो खबरथ' लानाय जायाखैमोन थेवबो खोनानाय बिदि खोना आरो माने इयनाव थायो हस्टेलाव होननानै
अ नङा बेखौ होनना बुंदो जेनेबा आङो सोंनाया नलबारि बै दाइदआवसो हस्टेल दंना गैया बेखौ सोंदोंमोन आं जुदि बे जाय जायगायाव आङो माने बे कर्सखौ खालामबाय थादो बे जाय
औ
जायगायाव जुदि हस्टेल थांनायबा आं बेवहायनो थागोमोन दा बे जायगायाव बिनि थाखाय आङो दा नै जोंनि इउ एन एकाडेमि हस्टेलाव थादों आं माने।
इउ एन एकाडेमि ओजा माबा नलबारि ना नै गरेसरनि
गरिसरनि
अ गुरेसरनि? आं सानदोंमोन मा आं सानदोंमोन ओजा इउ एन दङजां नलबारियावबो स्कुल ब्रान्स थायो नालाय स्कुलफोरा सबनियाबो जेनेबा नलबारियावबो दङ' ओजाबो दङ' बिदि ब्रान्स जा नलबारि खाथियावनो इउन ख इउन‌आव ब्रान्सयाव थायो दा आं बिदि सानदोंमोन आरो
बिदि नङा आं नै गरेसरनि हस्टेलावनो थायो।
औ इउल मा दा फोरोङोना होनना फोरोङा हस्टेलाव आनथाल' थायो?
ओ हस्टेलाव थायो नालाय दा हस्टेलावबो फोरोंनो गोनां जायो।
अ ओरैनो स्कुलाव फोरोंहैना आरो ना हस्टेलाव खिना आन्था?
अ स्कुलाव फोरोंनो टाइम मोना आङो जोंनो माने गावनो ट्रेनिंआव थांनो गोनां जायो।
अ खै बोसोरसो जागोन बे कर्सलाय?
ओ दुइ बोसोर।
दुइ बोसोर? ए प्रसेसा माबायदि थांनांगौ बेयाव?
माने बेयाव ओ सिट मोनो थाखाय जोंनो मोनसे फ्रि इन्ट्रेन्स टेस्ट होननाय मोनसे होग्रोनां जादों पेत पि इ टि
आदसा आदसा पेट होननांगौ?
बे आनजादाव माने क्रेक खालामबासो पास जायबासो बे आनजादनिफ्राय बे मेलिसाव लाङो थारमाने मेरिट लिसाव मोनबाथाय बेखौ गभमेन्टाव मोनो आं दा लानाया बे नदों आङो
अ प्राइभेटबो थायो होनबा?
प्राइभेटबो दङ' बे प्राइभेटाव मोनोबा मार्कफोरा खमबाबो मोनो प्राइभेटआव एसे आथिखालाव खिन्थु प्राइभेटबाबो कमपिटिसन बारा जाबायनालाय मारगा नांगौ दे। ओरिनो बि पेट एक्जामा माबानि जायो जौसे नि जायो
औ।
आरो बेहाय माबाबो थयोलै दानख'थाय माबो थायो।
औ। नोंथाङा होमबा दा नोंना खै बोसोरसो जाखो?
आंना नै एक बोसोर थांनोसै।
औ बेबोसो थांनोसै आरोना बेयाव मा माबायदि फोरोङो फोरोंनाय? बिदिनो सेपटार साबजेक्ट थायो बेवबो
ओ दारेक्ट बिदि माने बे पार्टिकुलार साबजेक्टलाय थाया बिदि थेवबो जासट ट्रनिंटाइपनि आ सासेखौथ माबायदि फोरोंनांगौ सासे गथ'जों माबायदि बेबहार खालामनांगौ माबायदि थानांगौ इफोर लखौनो ट्रेनिं होयो आरो मानो वर्कशप थियो।
वर्कशप मने अ बजि बाय दे।
गेजेरजों जोङो सोलोंनांगौ जायो। आरो बैखोनो जोङो दाइदआव जायफोर माने एक्टिभिटिफोरखो मोनग्रोबाय बे एक्टिभिटिफोरखो जोङो स्कुल स्कुलाव थांनानै फोरोंहैनांगौ जायो।
औ। थारमाने मास्टारनि ट्रेनिं बायदिखौ होजोब थायो आरोना।
बिनो सासे मास्टार जानो थांनायाव मा मा गुन थानां
बबे आ इसानाव बेखिनाखोनो माने होनाय बायदि जायो रा ओमफ्राय नोंथाङा न'फोराव
औ न' थांनाया बारा गोबाव जायाखै खप्तासेसो जाबाय आ थांना फैनाया।
नंगौ।
गेस आ जोबदोंमोन नालाय टाउनाव गेसनि बिराद प्रब्लेम जागासिना ना दासान्दै।
अ गेसखो माबायदि मोनदो नोंथाङा दा।
औ गेसनोथ नै गभरमेनआव प्रब्लेम माबा जानायनिफ्राय एसे प्रब्लेम जागासिनो माने गेसनि मोननो थांनाया दासान्दै गावबगाव कार्ट उनुगैयाबा तारमाने ब्लेक होनना बुङो जोंङो। बेलेगनिफ्राय बेलेग लानाय बायदि दखान निफ्राय इदि मोनला माने टाउनावबो मोनला गामि फोरावबो मोनलानो दानिया गावबा कार्ट गावबा गाव कार्ट गैया बाथाय है। ओहो मोनथारा जादों ओंखायनो न' आव थांनो गोनां जादों। औ टि पि सिस्टाम माने गावबा गाव बुकिं खामागौबा मानि मोनखाथारा माने।
औ।
अ टि पि खो होनाबासो मोनो माने अ टि पि खो गावबागाव बुकिं खामनानै बै बुकिं खामखांनायनि उनाव सानसेबा साननै उनावनो मोनो नो आरो।
औ अम अ माने अब्ला
होनांगौ आरो बै बुकिं नाम्बारखौ होनानै
आ नोंथांना अब्ला मा होनो बे गेस लानायाव आ प्रब्लेम जाया?
प्रब्लेमाथ' जेबो जायाखै बिदि लानायाव थारमाने गावनि माबाना गावनि मबाइल नाम्बारदो बुकिं खामबाय सानसे सिगाङाव। आमफ्राय सानसे सिगाङाव बुक किं खामनानै बेयाव अ टि पि मोनसे फायो माने। अ टि पि खौ बै अ अफिसाव थांनानै बे अ टि पि खौ खिथिनानै फैसा सालान दाननां गोरनांगौ फैसाया बेसां लागोन। सालान दान माने माने गेसखौ मोननाय जाबाय आरो बे गेसखौ हरबाय आरो इसोरो। इदि आरो गिबियावनो गावनि मु मबाइल नाम्बार दों मिसकल हरनानै बुकिं खामथारनांगौ।
आ आ
इदि आरो ना।
औ ब्लेकाव मोनला न अब्ला दानिया?
ओहो दाना मोनथारला माने टाउनबाबो बहाबाबाबो बिराद प्रब्लेम जागासिनो जायफोरा बाहेराव खामानि मावदों। इनिफ्राय बिराद प्रब्लेमाव गोलैगासिनोआनो नैबे दा सिटुवेसना जेरैबायदि जाना दङ माला सल्भ जागोन बेखौथ' हमनोनो हाला माने। थाबनो थाब जानाय ना सल्भ जानाय नंला बायदि मोनदाङो।
दायो गेसनि बेसेना बेसेबां जाना दं?
ओ गेसआ इण्डियाना माबा लायो ओ नौस' सेभेेनटि। थ्रि ना मा लायो इनिफ्राय एतस पि आ नौस' सिक्सटिथ्रि ना सिक्सटिफोर इदि लायो।
अ
ओ बिस थाखा थ्रिस थाखा इदि खम जायो आरो।
एतस पि आरो इण्डियाननि गेजेराव मायाबाफोर फारागथिफोर दं?
फारागथि थ बिदि गैया कम्पानिया बेलेग बेलेग। एख माबा ओमफ्राय गेसाबो एसे खम बुरजा थायो। ओहो गेसालाय बे मोजां गाज्रि एसेबो माबा गैया सेमानो खिन्थु इण्डियानाव एसे वेट आबो बुरजा फैयो फैसाया एसे दस थाखा बा बिस थाखाल'सो बारियो आरो माने। इणडि इणडियानाव अकल जों सिलिणडारनि वेटखौ हमा मासेनो पन्द्रकिल' थायो इण्डियान गेसाव गेसा।
अ।
इणडियानाव सिलिडारनि वेदखौ हमा। होमबाना पन्द्र‌किल थायो आरो।
उम।
इण्डियानाव ओमफ्राय खिन्थु एतस पि आव फैसाखौ बिसथाखा खम लायो खिन्थु इयाव वेदा सुद्द' किलल' थायो आरो माने।
माने
थाया आरो‌ सिलिण्डारखौबो
अ एक केजि जि खम।
एक केजि खम बिदि थायो आरो।
उम।
नोंथांमोननिथिंलाय मा माबाफोर
उनाव सोंहरबावगोन लासैनो
औ नंगौ दे होमबालाय ओंखामफोर
अ दानो जासिखाबायना न नयथायाव जायो।
औ। जायाखै। दा होमबा नोंथाङा मा हस्टेलावनो दङ?
अ हस्टेलावनो दोङी आं।
अ दे होमबालाय।
अ दे ‌
औ दे।